हेल नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय जोंङो दसे सावरायनोसै ओ जेनेबा बर'नि ओंख्रिनि बागै ।
औ नंगौ नोंथां ।
औ औ होमबा जोंङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय फार्स्टआवनो फैयो जोंनि अनला ओंख्रियानो बांसिनानो मिथिजानाय ओंख्रि औ। बा जोङो ओ बे अनला ओंख्रिखौ दाउजों संगोन होनबा। थाय माबायदि सङो होनबाथाय आं इसे फोरमायहरनोसै।
दे नंगौ न आं फोरमायनोसै
अनला ओंख्रिखौ संनोबा माइ जेबा माइरंखौ एसे सोमनानै दोननांगौ आरोना दसे स खमनि थाखाय जाहाथे मोजां ओ मोजां। दां दे देबाथाय गेब्लेथो होनानै दसे सोमनाय जायो। ओमफाय जोङो सोमखांनानै दसे मोजां सुस्रांनानै ओमफ्राय सुनानै खेरखायावबा मायावबा दै सरनो थाखाय दसे दसे समैनो थाखाय दोननांगो। ओमफाय दोननानै जोङो। जेनेबा अदाब नङाबा बा थबसिफोराव बा थिंखिफोराव जोङो देनानै लाबोनाय जायो आरो ना। ओमफाय जोङो दाउ ओ। जों लकेल दाउ जों बांसिनानो जानाय जायो ओमफाय दाउखौ बा गोदानान नै मोजां सारायाव दै ओ माबानानै थाव एसे होनानै मोजां एवफ्रामना लानांगो ओमफाय दा बानलु बा मस्ला मस्लि होनानै सानब्राम गुफुर जा थायो इखौ एसे मोजां देना लानानै जों बेदराव होनाय जायो ओमफाय जोङो दसे समय एवनानै ओमफाय ओ दैखौ होनांगो दै होनानै मोजां गोदौ होनानै ओमफाय जोङो अन जा अन गुन्दै जोङो इखौ एसे एसे सारनानै होनां बो नङाबा गथा जायो नालाय। ओमफाय जोङो बेबायदिस संनाय जायो आरो ना ओमफाय दाबायदियावथ बारा इदि धु ओ दुन्दियाथ थाखाया दाबायदियाव ओमफाय जोङो जा गंगार धोन्दिया थायो इखौ एसे एनै होनानै ओ मोदोमनायनि थाखाय होनाय जायो आरो ना? बांसिनानो ओमफाय। इदि संना जायो आरो ना दा आरो ओ जेरै औवा मेवाइफोरजोंबो संजायो अनला ओंख्रिखौ ओमफाय बुहुदथा रोखोमनि ओ माबा, संजायो आरोना ओमफाय आरो एम्फौ लाथाफोरजोंबो मानसिफोरा जानायखौ खोनानो आङो नोंथां जेनेबा नोंथाङा मिथियोबा एसे खोन्थाहरदो एम्फौ लाथाफोरदो माबायदि संनायखो मोनदो ना मोनाखै बिदि एसे, खोनथा हरदो
नंगौ नोंथां थारैनो बेखौ जोङो जोंनि जायगायाव गोबाङै एम्फौ लाथाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। अनला खारै बुङोबा थ जोङो जाबोद ओ जानानै मोजां मोनो बेयो जोबोद जानो ओ मोजां नोंथां, अ। अनला खारै बुङोबा बेवहाय जोंनिया खारै सोदोबा हाबना दंफायो नोंथां‌ बे खारैखौ बे अनलायाव होनायनि उनाव जोंनिया अनला खारैनि नाम मुं मोनदों नङा होमबा नों
औ औ
औ नोंथां बिदिनो जोंनिया बै खारैखौ जोंनि जायगायाव गोबांङैनो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ
थालिर बिफांखौ जोङो गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानफायनानै बेखौ फिसा फिसा बानायनानै थुख्रा बानायनानै जोङो बेखौ आरो जिरो जोङो जिरनायनि उनाव बेखौ जों सानदुं नांनाय जायगायाव फोराननानै दोनो एबा जोङो बेखौ ओ साफानो जों आरामसे मा खालामो सान्दुं नांनाय जायगायाव दोनबाय । बेयाव दोननायनि उनाव बेयो रानबोला जों बेखौ साननै सानथामनि उनाव बेयो रानो आरो बे राननायनि उनाव जोंङो बेखौ अरजों सावनाय जायो । बै अर सावनायनि उनाव जि हांगार मोनो गुन्दै बेखौनो जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो नोंथां।
औ नों
थांनि ओनसोलाव खारैखौ मा रोखोमै बानायनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थिग बेबायदिनो नोंथांङा जा होनबाय दा ओ थालिरफोरदोनो जेनेबा बांसिनानो बानायनायखौ नुनो मोनो ओमफाय बिदिनो ओ जेनेबा फिसा फिसा खामनानै बा जिरनानै सानदुं बा दुब्लि थाबा दुब्लिफोराव सिथ्ला गुवारबा सिथ्लाफोराव दोननानै ओमफाय ओ सान्दुङाव दोननाय जायो आर ना मोजां राननो थाखाय जोङो बे यना ओ होबाय थानो गोनांथि जायो ओमफ्राय मोजां रानबोलाथाय जोंनि आरो जोंनि मोनसे नियम थायो जेराव माने खारैखौ ननि सिथ्लायाव सावजाया आरोना तामाने एसे साइड लानानै सावनांगो ओमफ्राय जा सावनानै जोंङो बा गुन्दै जायो हांगार जायो बेखौ जोंङो मोजाङै दोनना लानानै जाहाथे बिखौनो जोंङो इयुननि थाखाय खारै सरनानै बेखौ माने ओ जा माबाफोर लानानै सरनाय जायो आरो ना थिंख्लैफोरावबो ओ सरजायो ओमफ्राय बहुदथा रोखोमनि थायो ओमफ्राय बेयाव सरनानै एसे दै होनानै सरनाय जायो ओमफाय बेखौनो जोङो बा खारै ओंख्रि बा अनला ओंख्रिफोराव होनाय जायो आरो ना बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां । खारै बुङोबा जोंङो आरो खारैखौ जोंङो गुबुन ओ ओं-ओंख्रि संनायावबो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ।
औ नोंगौ जेरै सबायाइ ओंख्रिफोर औ
दालि ओंख्रिखौबो जोङो थावजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जोङो खारदै बाहायनानैबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ
औ नोंथाङा बुंनाया सबाय ओंख्रिखौबो जोंङो खारै होनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां । नोंथांनि ओनसोलाव जायगायाव ओ सबाय बुंबाय नङा होमबा नोंथां। बे सबायखौ मा मा ओ मान बिदि जानाय जायो संनानै बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ सबाय ओंख्रि होनबाथाय बांसिनानो जोंनि जेनेबा बर'नि न'खराव आला सिफोर फैबा बांसि बिनानो फार्स्टआवनो थांनायाथ मोनसे अनला ओंख्रि थाबाय ओमफ्राय सेकेणडआव गोलैयो माबा सबायदो दाउ बेदर नङा होनोमबा बे ओ ओ सबाइ ओंख्रि होनबा नाथाय जा ओ दाउ बेदर थायो इखौबो जेरै आं सिगां होनखांबाय ओ बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै लान एमफ्रामना लानांगौ ओमफ्राय सबाइखौ एक्सट्रा रुग्रोनानै फार्स्ट मोजां रुग्रोनानै ओमफ्राय खारैखौ एसे होनानै मोजां रुनानै लानांगौ आरो ना? मफ्राय एखौ लुखां ओ लुखांनायनि उन उनाव जोङो बेदराव होनांगौ ओ बेदरखौथ' बा बानलु संख्रिजों देखानानै बा एवफ्रामबाय ओमफ्राय जोङो जा सबाइ बुनाय जायो खारैजों एसे होनानै ओमफाय बेखौ माने एवहोनाय जायो आरोना बेदराव जा बेदर एवनाय सारायाव लखबना होनाय जायो। ओमफाय जोङो सबाइ बहुतथा रोखमबा जोंनिया थाबाय ओ साम साम जोंबो संजायो
नंगौ नोंथां‌।
सामदबो संजायो आरो ओ औवा मेवाइ औवा मेवाइ जबो संना संनायखौ ओ खोनायो आर ना ओमफाय खारै ओंख्रि होनबाथाय आरोथ ओ मुसुर दालि मुसुर दालिफोरखौबो जों खारै जायो।
नंगौ नोंथां नोंथाङादि बुंबाय दाजे साम सामु जोंनियाव सामु बुङो बेखौ बे सामुखौ जोङो गोबाङैनो फोथारफोरनिफ्राय ओ जों फोथारफोराव जेराव जोंनिया दै जमा जानानै थायो। बै जायगायाव जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो आरो बै बेखौनो जोङो हिन्जावानो जा हौवा मानसियानो जा थांनानै जों बेखौ ओ खनखांना लायनानै जोङो ओ गिबियावनो जोङो सानसे सानसे बा साननै जों बेखौ मोजां साफा दैयाव जोङो सोमनानै दोननायखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ बेनि ओ खिबु होनना बुंगोन नङा होमबा नोंथां? लानजायबो बुङो जोङो बेखौ जोङो दानसयो आरो बेयाव जि मैला थानाय बेफोरखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ माने मानो सोमनाय जायो होनबाथाय इसोर बिलोआव थानाय एबा दैमायाव थानाय गोबाव गोबाव जानाय नङा होमबा? सायाव बुहुत बिजालफोर थायो ओंखायनो जोङो सोमना दोननाय जायो आरो ना मोनसे जे गुवार खान्था बा बाल्थिंफोराव सोमनानै दोननाय जायो ओमफ्राय जोङो सोमना दोननायनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदियानो ओमफ्राय सोरबा ओंख्रि जाबाय इदिनो जेरै लानजाय बा जि होनबाय इखो गारनाय संबा ओमफ्राय सोरबा आरो ओरैनो रुग्रोनानै एवनानैबो जाजायो आरोना।
नंगौ नोंथां
औ माने एवरना जानाय माने फास रुग्रोनांगौ रुग्रोनानै ओमफाय जोंङो फिनबा दैजिफोरदो दिहुनजायो आरो ना दिहुननानै मोजां एवनानै जालाय
आरो बे सामु बुङोबा जोङो सामुखौ, गोबां रोखोमनि नुनो मोनो दैमायाव मोननाय सामुआ एसे जोंनिया ओ एसे गोलाव गोलाव जायो। आरो जोंङो फोथाराव फोथाराव मोननाया एसे जोंनिया ओ थुमफ्रु थुमफ्रु एसे जायो आरो जोंङो गोदोर जोङो एसे गोदोर गोदोर मोन मोनो नोंथां औ नोंथ सोलाव आरो मा रोखोमनि जानाय मोनो नोंथाङा आरो बाहाय फोरमायबावनो हागोन ना?
थ दा माने ओ दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय ओ अखा बोथोरनि सम ओ नाफोर मोननायनि टाइम बा नाफोर एसे एनै मोनो ओमफ्राय खांख्राइफोर दैमा दैमा दों नालाय खांख्राइफोरखौ एसे एनै मोनलाबायो ओमफ्राय नाथुरफोर मोनो आर ना,
नंगौ नोंथां।
औ
नोंथांनि ओनसोलाव अमा बेदरखौ जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां
मा होन्दो? अ अमा बेदर खौबो जों हाथाइनिफ्रायनो बांसिन लाबोनायखो मोनजायो आरोना अमा बेदरखौ होनबाथाय जोङो बांसिनानो ओ जेनेबा औवा मेवआइफोरजोंबो एवजायो,
नंगौ नोंथां।
औ आलुफोरजोंबो जाजायो
बेबायदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो लाखिथनि नोंथां गोजोननाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।